हेलौ
औ खोनादोंना?
औ खोनादों। ओ नोंथाङा सिखारबाय नामा?
औ सिखारबाय दासो।
ओ साफोर लोंखांबाय? फुंनि सा लोंबाय?
सा खौ आं लों थ'वाखै गुजुनाय
ओ ओ औ होनबा गुजुनाय जादों होनबा ना? औ औ ओ आङो नोंथांनाव नोंथांनाव अमा फिनाय आरो अमा बेदरनि सोमोन्दै ओ माखासे खोथा सावरायनो सानदों नोंथाङा सावरायनो हागोन ने?
औ आं सावरायनो हागोन।
ओ बरफोरनि बरफोरनि गाहाय बेदराथ अमायानो नङा होमबा
औ औ जोंनि बरनि थाखायथ
मोन मोनफ्रोमबो बर समाजाव बा बर नखरफ्राव फ्राय मानसियानो अमा फिसै अमा फियो।
औ नंगौ।
अमा अमा फिसिनानै ओ अमा बेदर जानो मोजां मोनो। बा ओ अमाखौ फिनानै रां ओ रां खामायो नङा होमबा
औ नंगौ
दा नोंसिनि गामियावबो ओ नाथाय जों नुयो अबेबा अबेबा गामियाव माने अमा फिनायखौनो नुवा बा अमा फिनो मोना बेबादि रुल्स थायो अबा मानो होनबा अमाया बे अमा फिनाया ओ एसे लेथ्राबो नालाय साननो थाङोबा लेथ्रा माने एसे मोनामनाय मोनो बा एसे लेथ्रा जायो दा बे बेनिखायनो बबेबा बबेबा गामिफ्राव अमा फिनायखौ ओ होबथाना होबथायो बा अमा फिनो मोना बेबायदि रुल्स दङ। नाथाय उम ओ ना फ्राय मोनफ्रोमबो बर गामियावनो माने बा बांसिन बर गामियावनो अमाखौ फिसिखायो आरो ने
औ नंगौ जों आरो बेयावथ बरफोरनि जेनबा हाबा यानो जा बायदिसिना हाबाफारियावनो जों बेखौ जानाय जायो।
औ औ हाबा बसावथ अमा नङाबानो जाया नङा होमबा माबा मोनसे औ माबा मोनसे फोरबो औ
बेखौनो जों बयनिबो साबसिन होननानै बयबो जाजोबो आरो
औ औ औ माने हाबा खेराइ बा बस आरि माबा मोनसे फोरबो जायोबा अमाया थाखागाथारो ना दा ओ अमा गोदोनिफ्रायनो अमा फिनानै रां खामायनानै नखराव एसेबाबो ओ मुलाम्फा मोननो हायो। नङा होमबा औ औ। नोंथाङाबो अमा बेदर जायो नामा बा नोंथाङा जाया
औ आं जायो आं अमा बेदरखौ जानो जोबोद मोजां मोनो।
ओरैनो नोंथाङा बबे ओंख्रिजों बा माबायदि संनानै होयोब्ला अमा बेदरखौ साबसिन मोनो बा माबायदि स्टाइलाव अमा बेदरखौ जानो मोजां मोनो।
आंथ अमा ओंख्रिखौ जेनेबा गोबां ओंख्रिजों जों मोजां मोनो मानो होनबा जों बेनो जोंनि साबसिन बेदर जाहैबाय नालाय। जों मैथाफोरजों औ जों मैथा मैथाजों अमाबो जानो हायो थास' बिबार फोरजों
औ औ।
गोथाव जायो आरो जोंहाथ' बयनिख्रुइबो साबसिन होनबा जोंहा नारजिजों अमा होनोबाथ' बयबो मिथिखायो एसेबां गोथाव। बिदिनो फाजाबो जानो हायो। फ्राय बायदिसिना गोबां आलुजों बो जानो हायो हालुजों अमा मा दर फाजा नोंथाङा जेनेबा नोंथाङा मा मा मोजां मोनो जेनेबा
ओ बै जानायाव
औ जानायाव मा माजों साबसिन मोनो? जेनेबा
नोंथां बुंनाय बादिनो ओ अमा बेदरआथ‌' गासिबोजोंबो जाजायो नङा होमबा। मालाबा गोथाङैनो जाबाय गोथाङै माने ओ थाजा थाजा संनानै जाबाय मालाबा फोराननानै जाबाय।
औ औ औ फोरानबाथ' आरो सा
औ जेरै औ। नोंथां बुंनाय बादि ओ दाथ' थारुन गायनाय थारुन सम थारुननि सम बा थास' बिबार बारनाय सम नङा होमबा?
औ नंगौ।
औ दा थास' बिबारफोरजों थारुन बिबारफोरजों एसे फोराननानै जायोबा साबसिन गोथाव जायो। बेनिफ्राय मैथा औ मैथ थाजों जाजायो। बेनिफ्राय थारुन ओंखारबा थारुन बेदरजोंबो जाजाबाय।
औ औ जोबोरनो गोथाव जायो।
ओ आरो बयनिख्रुय बयनिख्रुइबो एसे गोसो बोनो हाथाव बा ओ जायखौ खोनाबानो जानो लुबैयो ओ ना नों बुंनाय बायदि दहाय नों बुंनाय बायदि नारजिजों नङा होमबा। बेखौथ सोरबा नखराव जोंहा दिनै नारजिजों अमा ओंख्रै होनबाथ ने गोसोजों गोसो बुंनो हायाबा बो जानो लुबैयो नङा होमबा? औ औ औ। ओम आरो बेफोर ओंख्रैया माने कनटिनिउ जाबा जा जाबाय थाया नालाय। माने गोबावजों खेबसे जायो नालाय ओ एखोनो माने नारजि अमा होनबाथाय माने बयबो जानो लुबैयो आरो आरो गोदोहाय बेबायदि हुदा दङमोन नारजि अमा होनबाथाय खुरमा बाहागि फोरनो राननानै हरनाय बा न खाथिनि मानसिफोरनो एसे एसे राननानै हरोमोन आरो।
औ दासिमबो हरो जेनेबा।
औ औ औ दाबो हरो औ।
जोंनिया बयबो थारमाने गावजों गाव अनज्लायलायनाय नालाय बादा मिलायलायनाय बेनि थाखायनो
बेबादि हरोबासो औ औ औ बेबादि जुदि ओंख्रिफोरखौ बेबायदि सेयार खालामलायबासो माने एसे खौसेथियाबो बा गावजों गाव फोथायलायनाय आंगो थियाबो ओ गोरा जायो नङा होमबा?
औ। अनज्लायनाया बारा जायो। बयजोंबो। मानो होनब्ला जों राननानै जानायानो बयनिबो थाखाय मोजां नालाय। बयबो खनसेनो जाजोबनानै बा माबानानै जों गोसोखौ गोजोन होनानै जानाय नोङा बा
औ औ।
बो जाहोनाय बा बयजोंबो मिलायनानै थानायानो बेनो साबसि न गोजोननाय। बेयावनो गोजोन सु
औ औ जानाय लोंनायजोंबोनो जेनबा नों औ औ। बेनिफ्राय मानसिफोरा बुंसोलायो जे औ औ देलाय बुंलाय
बयबो थारमाने सोरबा बायदि सानखुमायोना जों जेनेबा खुरुमा बाहागिफोरा जोंनोबा हरलायाखै बेफोरबादि साननाय थाइयोफोरावबो एसे सोमजिनो नागिरो आरो इखनो जों सानो बांसिन जोंनि मानसिया जे बयनोबो एसे एसे रानलायनानै जानांगौ बे बा मोजां जायो साननानै बयबो रानलायो आरो दा
औ नों नोंथाङा थिगखौनो बुंदों। औ नोंथाङा थिखौनो बुंदों ।माने बे नारजि अमा ओंख्रिखौ जुदि न खाथिनि मानसिफ्रा मोनजायाबा खोनायोल'बा माने एसेबाबो गोसोआव आगोद मोनो आरोना दोंनोबा हरलायाखै ओ गावसोरल'
औ औ औ औ।
औ औ दा बेनि अनगायैबो अमा फिसिनानै ओ अमा फिसिनायाथ' जेनेबा जोंनि हुदा जाखाबाय नालाय बेनिफ्राय औ। अमा मासेया ओ सत सयथा सातथा आदथा दसथा बार‌थाहालागै फिसा जोनोम होयो नङा होमबा? जोंनि लकेल अमाफ्रा
औ होयो औ होयो।
दा ओ नोंसिनि ओनसोलनि बाजार बा नोंसिनि ओनसोलनि हाथायाव ओ अमा अमा फिसा मासे फानोब्लाबो बेसेबां मोनो? बुन्दाया बेसेबां मोनो आरो बुन्दिया बेसेबां मोनो? खोनादोंना? हेलौ
बेफोरो जोंनि बाजै जों लोगोसे मोजांबो खोनादोंना?
औ खोनादों।
बे थारमानि अमानि सायाव सोनारो जेनेबा अमाखौ बबावबा अमाया देहाया जेनेबा फुस्ता मोजां जायोब्ला बेफोरो जों दा बुन्दाफोरा थाम रोजानिफ्राय थाम थाम रोजा बाजौ बेफोरबायदि सोलियो। आरो बुन्दिफ्रा जाहैबाय नै रोजा बाजि बा थाम रोजा बेफोरबादियाव गावनि सायाव मा दे अमानि सायाव सोनारो आरो
औ औ औ अमानि स्टाइलखौ नायना औ अमानि सेहेराया बा अमा अमानि स्टाइलखौ नायनानै दामा माने ओ अबा बारा मोनो अबा खम मोनो आरोन नो
औ औ थारमाने बेखौ जों बयबो फिक्स खालामनो हाया जेनेबा बे नोंथारगौ बेसिबां मोनगोन बेफोरबायदि नङा आरो
हाथाय लाना हाथाय दामाबो मालाबा ओ बारा जाना होबाय बा मालाबा बयबो समाव बबेबा बोथोराव दामा माने एसे खमायनानै होबाय नङा होमबा
औ नोंथांमोननि खैलाय जेनेबा बेसेबां जों माबायदि जेनेबा आ बाजारफ्राव बेदरनिफोरनिया दामफोरा
बेदरनि दामा ओ सिगाङावथ ब्रैजौआनो जाबायमोन ओमफ्राय नाथाय ओ जोंनि बर एरिया बा जोंनि बर ओनसोलफ्राव मोनसे समाव अमानि बेमार जादोंमोन बे बे समाव अमाखौ गोबां मानसियानो जानो गारदों बा अमा जानायनिफ्राय एसे गोजान जादों ओ बेखौ नोजोर होनानै अमा फानग्राफ्रा ओ दामखौ एसे खमायफिननांगौ जादों ओ दा जोंनियाव मालाबा थामजौ बाजि मालाबा आरो थामजौनिबो मोननाय जायो अमा बेदरखौ सेरसेयाव आरो एक एक खिजिआव
दे बिदिबा जों उनाव रायलायनो हागोन नामा
औ औ दे दे दे